खोनायाखै?
आइला खोनाबाय? खोनायाखै नामा
बाहायबो खोनायाखै हेलौ हेलौ खोनाथाराखै हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
अ खोनाबाय दे
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
अ दा सानजौफुनि सम ना एसे ओंखाम जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो ओंखाम ओंख्रि मोनबाय
नोंथांमोननियाव बोथोरा माबायदि दा
दा एसे अखा ख्रेब ख्रेब हागासिनो
अ जोंनियाव सानदुं जोंनियाव सानदुं गोसा दुंगासिनो दं
अ
नोंसिनियाव माइ गायजोब्बाय नामा
गायजोबोबाखै दे बबेबा बबेबा सोरहाबा सोरहाबा न' से न'नै गायनाय जाबाय आरो गायखांनाय जाबाय जोंहाबो गायखांबाय जोंनियाव दा बंग' बुधु आरो माबा मा होनो इखौ बै रन्जित बाहादुर आरो दा सावन मासाव सोरबा न'से न'नै जोसा आरो माइब्रा गायगोन
नोंसिोरनाव माइखौ खैबार हालेवनानै खैबारनि उनाव गायनानै गायो आरो बबेबा जावायनाबो दोनोना नोंसिङाव
जावायना सोरबा सोरा दोन जनाय जायो आरो मानो होनबा बा दै गोथौफोराव गायनो थाखाय जावायनाय जायो आरो खोथियाखौ फुनानै गुबुं गायना दोननाया जायो ओइ बबेबा दस दिन पनन्द्र' दिन
आरो नोंसिनियाव मेसें बोथोराव माइ आबाद मावो नामा
बा मावनाय जाया दा हले न'फा न'नै गायनाय जादो आरो मिचिनजों सारनानै जोंनियाव दैनि थाखाय आंखाल ना
अ
दैनि थाखाय आंखाल जायो ओमफ्राय मिचिनजों आरो बेसे ए सारनायहायबो ओरैनो बिगासे बिगानै गायनाय नुदों आरो जों
अब्लाथ' नोंसोरनियाव गोबां मेसें बोथोराव मावनाय आबाद मावनाय जायो
अ आबाद मावो बेसर फोयो बेसर आरो दुन्दियाफोर फैयो आरो मा होनो बेखौ आलु गायो आलु आलुखौथ' नांखाबाय थागो
आरो मा मा आबाद मावबावो मेसें बोथोराव
सोरबा सोरबा माबाबो फैयो लाइ लाफा मानो होनबा बर'नि मार मोजां लाफा मैगङा लाफाखौ गोबोरखि बुरजा होनानै गायबा मोजां जायो फोबा गोथाव जायो लाफा मैगं होनबानिया
नोंसिरनियाव रासायनारि हासार गोबां बाहायनाय जायो नामा?
बाहायो बेसरावथ' फ्राय रासायनि गानो आरो बेसरा रासायनि नङाबा जाया
मा मा हासार बाहायनाय जायो खोन्थानो हागोन नामा नोथाङा?
इउरिया पटास आरो उम मा होनो बेखो? ओइ दि ए पि दि ए पपि दि ए पि होबा बिफांफोरा मोजां जायो फिथाइआ गोग्गो जायो। बेगरफोरा स्र' स्र' जायो।
आरो नोंसोरनाव जिब जुनार दाउ अमा दाउ बोरमा फिसिनानै रां खावरायनाय रां खामायनाय जायो नामा?
दाउ
रां खामायो दाउ अमायाथ' थाखायायो दाउआ दाम दाउबो दाम मोनोना न'नि दाउ लख
दाउनि बेसेना बेसेबां नोंसिनाव से केिजियाव?
दा सार सारिस' सोलिबायादो किल'।
सारि सारिस'
अमानि अमानि बेसेना बेसेबां अमा बेदरनि बेसेना?
अमाया दा अमा बेदरा किल' तिनस'। थिनस'खौनो फ्राया जादो होनदों आरो दा।
अ आरो बोरमा बेदरा बेसेबां?
बोरमा बेदराथ' देन्जार दाम। बोरमा बेदरखौ बारा जों दाम गोसाखायनो बायना जाया थेवबो जों बायबा मालाबा जानो ओरैनो फसिसोफोर बाइबेल आदस'खौनो होनो आरो फ्राय।
आ आ नोंसिरनाव आरो एम्फौ फिसिनाय जायो नामा एम्फौ?
अ एम्फौआथ' फिनायानो जाखायो जों बर' मानसि जों जोंनो फिबाय थायो आंनो फिबाय थायो फ्राय।
एम्फौखौ माबोरै फिसियोोन नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
ओरैनो जों माबानि बायदि फियोना जायोना जाया थेबो फियो आर' जोङो। बिदै बिदै एम्फौ सिख्रिरिनिफ्राय बिदै ओंखारनायखौ माबासोयाव दा गोलोम बोथोर गोजां बोथोरनि लोगोआव बाथ्रा आर'। गोजां बोथोराव टाइमा बुरजा लायो गोजां बोथोराव खमाव जायो। मास मोनसेयाव फ्राय जोबजोबो आर' मोन से एम्फौनि माबाया। इन्दि बिलाइ मोनजाब्ला बांसिन जायो थबनो। गिदिर गिदिर जायो फिथोबा मोजां जायो। आरो माबाया इ था था थाखौ सिनायोना सिनाया नोंथाङा था आलुवा था आलुवा था आलुनि बिलाइखौ होयो था आलुनि बिलाइआ फ्राय इन्दि बिलाइजों समान जायो आरो। ओमफ्राय खारुं खारुं खारुं दंफां खारुन दंफांखौ मिथियोना नोंथाङा?
खारुन दंफांखौ मिथियो मिथियो आरो नोंथांमोनाथ' अमाबो फियो
अ अ
अमायाखौ माबायदि फिसियो नोंथांमोनहा जे ओ इसेबां जौगाहां आ आदबजोंना ओ गोदोनि फिसिनाय बायदिनो फियो
दा इखो मा होनगोन जौगानायसो होनगोन ना ना गोदोनि बायदि बिदि जायो जों दा बिदिनो गुन्दैफोरखो बाहाय इसे आगोलनिसाय गोदो आबै आबौनिसाय इसे सोलायना होयो आरो पालिस गुन्दै होयो आरो जोङो अफ्रि मोना अफ्रि अफ्रि मोना जोङो गुन्दैखौनो होयो आर' थास'फोर मेगं थास' मेगं बेखौ रुयो बेफोरखौ रूनानै होयो ओमफाय संख्रै होयो
संख्रै होयो
अ आदाराव संख्रै होद्लायो
आरोबाव दे अमानि बेमारनिखौ अमानि बेमारखौ खारहोनो थाखाय नोंथांमोना अमानि बेमारनिख्रुइ गोजानाव अमा खौ लाखिनो थाखाय नोंथांमोना मा हाबा मावो?
हरफोराव मा माबायो ऐ थामफैनि थाखाय थामफैनिफायसो बांसिन जायोना अमायाव थाम्फैनि थाखै
थाम्फैनि थाखाय मुस्रि होनाय जायो नामा नोंथांमोना?
मुस्रि होआ होनायालाय मुस्रि होफेराखै ओरैनो थामफै खारनाय कि साना होयो आर' र' गेजेर खिफोरखौ साफा खामनाय जायो
बारा एसां माबासो माबाजो आदबजो थाङाखै आरो जोङो एरैनो माने बासायना लाखिनायनि थाखाय खालामो आर' बोसोराव
आरो हाग्रानि दाउ फोर फैनानै जे अमानि आदारखौ जाफैनायाव बेयावबो बेराम जायो बेखौ नोंथाङा मिथिगोना मिथिया बेयावबो माने बेनि थाखायबो मुस्रि होनांगौ जायो जों
बेखौ मिथिनाय जायाखै दे आं औ मिथियाखै आं नोंथाङा एसे खोन्थानायबा मोजां मोनगोमोन
आंबो मोजाङै एसे मिथिया थेवबाबो आं फंनैसो बुंनोसै अमाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय न' ग'लार मोजां फाखानि बानायनानै दोनोबा मोजां जायो आरो बेनिफ्राय खि फोरखो साफ्रामबो सुबाय थानांगौ बेबायदिनो आरो मुस्रि सोंनानै दोनांगौ जायो बेयाव मानोना हाग्रानि दाउफोरा फैनानै जा फैयोना अमानि आदारखौ बेयावबो गोबां बेराम फोर साबफानो हागौ आरो गोबां सेनि टाइजार बाहायनांगौ जायो सेनिटाइजार बाहायबा माने ओ बेक्टेरियाफोरा अमानियाव माने हाबनो हाया जायो दा ओ सम जानायनि थाखाय जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
अ जाबाय दे जाबाय थेंकिउ